औ
औ
औ गोजान बेलासि नोंथांनिसिम खोनादोंना?
औ खो दासो खोनादों
औ गोजोन बेलासि नोंथांनिसिम
औ औ गोजोन बेेलासे
अब्ला जों सावरायनो लानोसै जोंनि सरासनस्रा गामि गामि ओनसोलनि फारसे आर ना गामिनि
औ औ-औ
दाथ' मावनाय दांनायनि आबाद फोथारनि बोथोर नङा होम्बा
औ नंगौ
औ औ दा जों जोंनि गामियावथ' गोबां सुबुंफ्रा आबाद मावो माने ओ गाहायै जायो अखा बोथोर दैज्लां बोथोरखाय माइ आबादखौनो माने बांसिन खालामो आरो
औ
दा नोंसोर नालाय मा आबाद खालामो
औ जोंनि थिंबो बेनो एखे माइ आबादखौनो मावो आरो दायो
औ ओमफ्राय नोंसोरलाय मावो ना मावा
जोंहाबो दङ माइ आबाद आरो जोंनिथिंहाय ओ साहा बिलाइनि आबादबो मावनाय जायो आरो
औ औ
औ।
दे माइनि आबादखौ एसे बुंदो नोङो नों आबाद फोथाराव ओंखारोना ओंखारा?
औ। आबाद फोथोराव ओंखारो ना ओंखारानि ओ फिननायखौहाय आं गिबियावनो ओंखारा होनना बुंना लाग्रोखागोन। ओ। मानो हैमबा माने जाहा दसा खौसो मावनो होनाय इदि जायो आरो। ओमफ्राय औ आबाद मावनायनि ज सोमोन्दै आं एसे बुंनो सानबाय माइ आबाद नि सोमोन्दै ओम जोंहा बरफोरा माने ओ गोदोनिफ्रायनो आबादजोंनो आबाद गाहाय सुबुं हारि होननानै बुंनांगोन। मानो होमबा बरफोरा आबाद जोंनो थांनानै थाबोदों। गोदो गोदायनि फ्राइनो जेब्लानिफ्राय मावनांयै दाङै जानो रोंदों बे समनि निफाइनो आबाद मावै दाङैनो जाबोदों आरो ओमफ्राय जोंङो बरफोरनि गाहाय आबा होमबा दानो जाबाय माइ ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो मैगं थाइगंबो खालामो। फाइ गिबियाव आंङो नि सोमोन्दै बुंग्रोगोन। ओ माइ गायनो थाख ओफ्राय जोंहा गिबियावनो ओ खोथिया नांगौ जायो। बिनि थाखाय जोंनो नांगौ ओ दुब्लि फोथार जोङो दखरसे दुब्लि फोथार एबा ओ जख खानि दुब्लि फोथारावखौहाय जोङो ओ हालेवनानै ओ बेखौ मै होनानै समान खालामनानै जोङो बिनि जाब बोर जाथोरफोरखौहाय बोखा खारनानै ओ ओ जोलैनो लानाय बे ओ माइ बेगरखौहाय फैयो आरो। ओमफ्राय सिगां जोङो बे माइ बेगरखौहाय साननै बा सानथाम दैयाव सोमनानै दोनो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ-' फैयो आरो ओमफाय ओ फोखांनायनि उनाव जेब्ला खोथिया माहर मोनगोन माने रज'गोन होमबाथाय जोङो बेखौ ओ फुनानै लानाय जायो ओ फुनानै मुथा मुथा ख खानानै लानाय जायो आरो। ओमफ्राय ओ बिदिनो माइ गायनो थाखायबो जोंहा एखे रोखोमैनो दुब्लि फोथारखौहाय हालेवो ओ गिबियावनो आलि दाननानै लाग्रोयो। ओ न'खरनि हौवाफ फोरा। ओमफ्राय आलि दाननानै लागोन ओमफ्राय आलि दानना लानानै ओ हालेवो आरो ओमफ्राय हालेवनो थाखाय जोंनो नांग ग ओ मोसौ ओ सिगांनि उनावहाय मोस सौजों हालेवोमोन। दाबो हालेवो मोसौजों। ओमफ्राय जोंहा आथिखालावहाय ओ गोनोखोनि मुगा हिसाबै जोङो स सोर बांसिन आथिखालाव माने बांसिनानो ट्रेक्टरखौ बाहायसै आरो ओमफ्राय खौ हालेवनानै मै होनानै बेखौबो फोमोननानै आरो खेबसे ओ हालेवफिननानैहाय जोङो फुनानै लानाय खोथियाखौहाय ओ न'खरनि आइजोफोर आरो बेजों लोगोसे गामिनि आइजोफोरखौहाय ओ लाफादेरनानै माइखौहाय गायलांनाय जायो आरो। खोनादोंं ना नोंथां?
औ औ खोनादों।
औ।
औ।
नोंथाङा बुंनो हागोन ना माइ गायनायनि सोमोन्दै?
औ नों आं माइ गायनायनि सोमोन्दैथ' हायो। मानो होनबा उन्दैनिफ्रायनो जोंना आफामोनजों आदामोनजों ओंखारफाबोनानै खामानि आबाद फोथाराव मावबोनाय ना। आंबो बिदिनो मावबोदों। नोंथां बुंनाय बायद इदिनो आं हालखौबा एवामोन आरोना।
औ।
आं हालखौबा एववामोन ओमफ्राय आफा हाल एवनायाव आं माने बिदिनो आदथासोनिफ्राय ओंखाम न'आव ओंखाम जाना फैखानानै माने बे आलि दानना ओमफाय आलि खोनाय बि खोथिया फुनाय माइ गायनायाव खोथियाफोर राननाय राव ओंखारफायोमोन आरो। सिगां ओमफ्राय बिदिनो आं ओंखारनायजों ओमफाय बे माइ गायनाय बोथोराव माइ गायग्रा मा होनगोन माइ गायग्राफोरखो माइ गायग्रा हाजिराफोर ओंखारनाय जों माने खमानानो जायोमोन आरोना। आरो बिदिनो आङो खामानि मावब्ला मा होनो सान्दुंखौ बांद्राय मोजां मोनो आरोना। सान सान्दुंखो सहायना हाया आं ओंखाय अखा बोथोरबा बेसे अखा फैयो आं मोजां मोनो आरो खामानि माव ओमफायय दा थ बोथोरा आं साननाय हनाय सोलायबाय। दा आबादानो बर' फोरनि बा जोंनि आसामनि थागिबि बा भारत हादरनि थागिबिनि गाहाय माने आं बतमान बे माइ आबादनि सायाव सोनारनानै थानाय जाला आरोना।
औ ओ
हाया दङ बिदिनो गामिनि मानसिफोर बिदिनो तिकाफोर होयो बिदिनो सोरबा सोरबा मावनानै जोंनि हायावनो। जायो ओमफाय जोंनो हरनांगौखौ हरो आरो उम दा बेयावथ' बांद्राय जेनेबा गुबुन मावनायावथ आं मावनाय जाबला अब्लाबो नुयो आरो पारफेक्टलि मावनो रोङो आरो आं ना मावथारब्ला।
ओ ओ ओ
दा बे माइ आबादनि सोमोन्दै एसेयावनो दोनथ'बाय आरो जों बेलेग आयदा थांनो जोङो बेलेग जेरै नोंथाङा बुंबाय साहा आबाद उम साहा आबादा ओ साहा आबादाथ' जोंनाव गैया नाथाय जोंनि साखाथि फाखाथि आवनो फ्राय पाता पात न'खरफोरनावनो दं आरो ना
औ औ।
दा बै साहा आबादखौ नायोब्ला देग्लायनि जेनेबा हाथाय बा मार्केट बेखौ नायोब्ला जोबोर मोजां आरोना मावथावना।
औ औ।
ओ देग्लाय ओ से सेरसे साहा बिलाइनि बेसेना थांनाय साननैसोनि सिगां थामजिस्नि रांमोन अब्ला बेखौ साननानै नायब्लाथ जेनेबा ओ बिगासेयाव बिलाइआ मोजां ओंखारब्ला नै कुइन्टेल बिदिनो दे हाफ कुइन्टेल बेफोरबायदि ओंखारो अब्ला जोंङो माने साननानै नाय ब्ला गोबां मुलाम्फाखौ नुहुरो आरो दा ओम दा मेेनटेन खालामनो रोंनांगोन बेखौ दा देग्लायनि बोथोरा मोजां थारैनो आबाद नि थाखाय मोनफ्रोमबो हाबाफोरनि थाखाय बिदिनो साहा आबादनि थाखाय मोजांङैनो जानानै फैदों जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा माने गोबां रां माने आरजिनो हादों आरो
औ औ
नोंस्रा दंङ नामा आबाद साहाबाद
औ साहा बागान साहा बिलाइनि आबाद दङ।
औ
उम ओ मानेस था सा आबादावबो जेरैबायदि मा होनो माइ गायनायावहा माइ आबादावबोथ ओ खस्थआथ दंखायो थायो नंङा होमबा औ बिदिनो साहा आबादावबो जोंङो खस्थखौनो होननांगोन आरो जेरै बायदि जोंङो साहा आबाद मावनोबाथाय बेखौ माने ओ नायफाबाय नायबाय थानांगौ जायो आरो ओ माइ एमफौ जाय यो बिलाइ बिलाइ बिनि महरा माबायदि जालांदों मानि एफुरखौ हाय ना मानि नायबायानो थानांगौ नायबायानो थानांगौ ओमफाय बिलाइनि महरखौ सिनायनानै नै जोङो बेफोरावहाय मेडिसिन होनाय जायो आरो जुदि एम्फ एम्फौ जालांदोंब्लाथाय जोङो एम्फौ थैनायनि मेदिसिन होनांगोन। आरो बिलाइआ माब्लाबा ना ओम हारसिंनो गोजा गोजा जानानै बिदि रानलाङो। ओमफ्राय बेफोर निबो माबा मायबि मुं दोङो? बाट आं इफोरखौ मोन थिया आरो ओ इफोरखौ नाय होननानै माने ओ बाबामोना नायो आरो ओम इखौ नायनानै ओ सिनायनानै ओ दखानाव थांनानै हाय ओ मुलिफोर बायनानै लायनानै माने ओ सारनो सारनो गोनां जायो इफोरावहाय। ओमफ्राय आरो बिदिनो बेजों लोगोसे ओ हासार बिराद होनांगौ जायो। ओमफाय बिदिनो ओम बे बिलाइखौ खानाय बे बे माने खनसे खाबफायबाथाय ओ माने माबानि उनाव ओ सप्तासे बा सानबासोनि उनावहाय फ्राय सप्तासेनि उनाव खाफिननो हायो आरो बे मोनसे बागानाव।
औ औ
ओ माने बिलाइआबो ना मालाबा समाव इदि जायो ओ जेरैबायदि माइ आबादाबो ओ मोनसे बोथोरावहाय माब्लाबा मोजां ओंखारो माब्लाबा मोजां ओंखारा बिदि जायोना।
औ औ
औ बेबायदिनो साहा बागान साहा बिलाइआबो माने मालाबा बोसोराव मोजां ओंखारो मालाबा बोसोराव मोजां ओंखारा बिदि जायो आरो। मालाबा बोसोर माने ओ नै दा दाखालि बावैनि समावसो आं गावनि न'निखौ होनसै आरो दाखालि बावैनि समावसो जों माने ओ जाहानि खिनिया बे मोनसे ओन ओन्सोलावनो बेबायदि जायो सोरनिबा सोरनिबा बागानहाय मोजां बिलाइ ओंखारो सोरनिबा बागानहाय एम्फौ जाजोबो बेबायदि जायो ओमफ्राय ओ गोरलैनिफ्रायनो एम्फौ जानाय बेबायदि जायो आरो ओमफ्राय दा खालि साननैसोनियाव हाय जोंनि ओन्सोलाव बांसिननियानो एम्फौ जाजोबदोंमोन आरो एम जानानै जोंनिथिं बिलाइआ बिराद कम जादोंमोन आरो माने बिलाइनि बिबाङा कम जादोंमोन जायनि थाखा ओ बिलाइनि बेसेना बेराद बारिदोंमोन आरो। जेरै नोंथाङा होनदोंमोनना थामजिस्नि इदि जादों होननानै ओमफ्राय जोंनि थिंबो बिदिनो जादोंमोन आरोना ओ एकजागलि आं गोसोआव गैया बेसेबां जादोंमोन नाथाय बिदिनो बिलाइनि दामाहाय बिराद बारायदोंमोन आरो। फ्राय बेनि थाखायनो ओ मानसिफोरा एसे एसेबाबो ओ खानानैहाय ओ फानहरनो हादोंमोन आरो नाथाय खम बिबांनिसो खानो मोनदोंमोन आरोना।
नों बुंनाया सैथोआनो अ जोंनि ' बिदि जायाखै नोंथांमोननिथिं गैयिखाय जोंथिंनि मानसिफोरा बां मुलाम्फा जानाय बायदि जाबाय आरोना?
औ औ औ बिदिनो।
उम दिनैनि सावरायनायखो दोनथसै न'?
औ औ जागोन दे औ।